हेलौ
ओं खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां। हेलौ
मोजां ना खबरा?
दा बर्थमान थिगैनो सलिगासिनो।
औ
ओमफ्राय जोङो मोनसे आयदानि सायावहाय आङो फंनैसो नोंनिफ्राय मिन्थिनो लुगैदोंमोन।
औ
बे आयदाया जोंनि मिथिंगानि सायाव जोंनि मा होनो बिफां-लाइफां जोङो जे मिथिंगा बेयाव जोङो जोंखौ जेरैहाय मिथिंगाया जोंखौ अनबोनानै खांबोनानै जों जोंखौ ओं जोंनि मा होनो मिथिंगानि जोंनि सबतसे देरसिन मोनसे सम्फद।
औ औ नंगौ। मोजाङै खोनायाखै नोंथां
खोनादों?
मोजाङै खोनायाखै।
खोनादों ना नोंथां?
ओं मोजाङै खोनायाखै मोजाङै।
आं-आङो दायो नोंथांनिफ्राय आं आसामनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफांफोरनि बागै आरो जोङो बेखौ माबोरै मोजाङै गायनो हायो। आं बेनि सोमोन्दै नोंथांनाव फंनैसो खोनासंदोननो लुगैदोंमोन।
अह अह अह जागोन दे जोबोद मोजां सोंथि जोंनि आसामावथ' जोंनि आसामखौ ओरैनोबाबो गुबुन हादराव हरित बुमि बा ग्रिनलेण्ड बुंनाय जायो आरोोना होननानै मिथिनाय जायो आसामनि रायजो बिफाङा जाबाय जोंना स्टेट ट्रिया हलं। बे बिफाङा जोबोद गोजौ आरो बियो गाहायै खायसे रोखोमनि एबा ग्रिन हाग्रामायाव मोननाय जायो आरो ना। बिनि अनगायैबो जोंहा साल सिगुन सिसु गमारि ओमफ्राय मा होनो बेखौहाय सिमुलि होनो आरो बिफांफोर मोननाय जायो जायफोरनि बे खुन्था थिमबार जे होनो बेफोर जोबोद बेसेन गोसा आरो बेनिया आरो बेफोरनि अनगायैबो आसामाव औ आसामाव
बे बेजों लोगोसे नोंथां जोंनि आसामाव जेओं मा होनो हलंगा जोंनि स्टेटनि फ्रि जायो आरो बेजों लोगोसे
खोनायासैलै नोंथां हेल'